हेल' हेल'
औ खोनादों नोंथां औ नोंथां खोनाबाय
औ बिदिब्ला जोंहा मा औ दा सावरायनो लायनाय आयदाया जाहैबाय सोलोंथाइ गोनां आरो सोलोंथाइ गैयैनि गेजेराव थानाय फारागथि सावरायजागोन ना
औ सावरायजागोन नोंथां सोलोंथाइ आरो सोलोंथाइ गैयनि गेजेराव फारागथि होनोब्ला
होनोब्लाथाय
बस सोलोंथाइ गैयि होनब्लााथाय जों गोबां फारागथिखौ नुनो मोनो गोदो गोदायनि रुजुनायाव आरो आथिखालनि रुजुनायाव जोङो जेनेबा सोलोंथाइनि गोहोम मा माबायदियै जाबोनो हमखो बेखौ जोङो मा माने रोखायै नुनो मोनो सोलोंथाइ गैयै सुबुङा आथिखालनि रुजायो आरो माने जाय सुबुङा सोलोंथाइ गैया बे सुबुङा बुहुमाव माने सिनायथि मोननो हाया बा गुबुनफोरजों कमिउनिकेट खालामनो थाखाय गोब्राब जायो आरो सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा बुहुमनि गासैबो जायगायाव दावबायनो बा थांनो खाबु मोनाखैब्लाबो बियो ओ फरायनायनि गेजेरजों लेखा फरायनाय गेजेरजों बा माखासे ओ इन्टारनेटनि जेरै बिथाङा माने ओ दावबायनो दावबायनो खाबु मोनो आरो माने मिथिनो बै जायगानि सोमोन्दै मिथिनो खाबु मोनो थिग बेबायदिनो जेनेबा आथिखालाव सोलोंथाइनि गोहोमा गोबां बांसिननिफ्राय बांसिन गोहोम गोलैनायखौ नुनो मोनो जोंनि गेजेराव ओ जोङो आथिखालाव सोलोंथाइ गैयाब्ला माने मानसिफोरजों नासयजानाय बेफोरबायदिखौबो नुनो मोनो सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा समाजखौ फोसाबनो गल्रैयैनो हायो आरो सासे सोलोंथाइ गैयि आरो सोलोंथाइ गोनांनि गेजेराव थानाय फारागआ बेनोदि जेनेबा सासे सोलोंथाइ गोनांनि रायजो रायज्लायनाय बुंनाय आरो सासे सोलोंथाइ गैयैनि बुंनायफोर बा राव बाहायनाय बेफोरो माने आलादा बेखौ जों रोखायै नुनो मोनो आरो बेबायदिनो जोंनि गेजेराव सोलोंथाइ सोलोंथाइ गोनां आरो सोलोंथाइ गैयि सुबुंफोरनि फारागथिखौ दिहुनन्नाय नुनो मोनो अब्ला नोंथांनि गेजेराव सासे सोलोंथाइ गोनां आरो सोलोंथाइ गैयैनि फारागथिखौ माबायदि हमदां हायो बेखौ फोरमायनो हागोन
औ नोंथाङा जा सोलोंथाइ गोनां आरो सोलोंथाइ गैयैनि गेजेराव फाराग खौ होलांबाय थारैनो बियो थार आंनि नोजोरावबो सासे सोलोंथाइ गोनां आरो साथ खल उफाय गैयै सुबुंनि गेजेराव अख्रां आरो हानि फाराग दं होननानै आं सानो मानो होनब्ला सासे सुबङा सोलोंथाइ लानाय लोगो लोगो बेयो सोरखौबा मान होनो रोंनाय बा माबा मोनसे सोलोंनाय मोनसे बेसादखौ गावनि बिमा रावजों नङाब्लाबो गुबुन रावजों माबायदि बायना बा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव दावबायनो थाङोब्ला गुबुन गुबुन मानसिफोर लोगो मोनो थ' बेफोरबायदि मानसिफोरजों माबायदि रायलायनांगौ मा रायलायनांगौ गावनि बिमा बिरावनि अनगायैबो हिन्दि इस एसामिस रावफोरजों रायज्लायनानै दावबायनायाव मदद हो थ' सासे सोलोंथाइ गैयै सुबुङा माने गावनि बिमानि रावनि अनगायै रावखौ सोलों एसे गोब्राब बा एसे एनैखौ बुंनो हायोब्लाबो बेयो लिरनाय ा फरायखांनाय बेलायाव जोबोद माने जेंनाया नुजाथिगोन आरो दा दावबायनो थांनाय बेलायावनो होन जायगासिब्लाबो सोरखौबा सोंनो बा माबाफोर बेनाराव लिरना दोनबायबायबाबो बे सोलोंथाइ बे सुबुङा बे बेनारखौ फरायखांनो हानाय नङा जाहोनाव बियो आन्दायनांगोन नाथाय बै सोलोंथाइ गोनां सुबुङाथ' बफोरखौ फरायखांनो रोंगोन गावनो बियो गावनि थांखिसिम थाउनिसिम सहैनो हागोन आरो गोथ' उम सोलोंथाइ थाइ लानाया सुबुंफोरा जोबोद खममोन नाथाय आथिखालाव बिदि सोलोंथाइ होलाया लाबसिनो थायासै मानसि गासैबो सुबुङानो सोलोंथाइ गोनां होनबाबो गोरोन्थि जानाय नङा दानि दिनाव नोंसोरनिथिंजाय सोलोंथाइ नाइ गोनां सुबुङा बांसिनना
नोंगौ नोंथाङा बुंनाय बिदिनो जेनेबा सोलोंथाइ गैयाबाथाय अबावबा दावबायनो थाङोब्ला बा अबेबा जायगायाव थाङोब्ला जोङो माखासे जायगाफोरखौ सिनायिखौ जेनेबा जोङो पस्टारफोर होना दोनो बेफोरबायदि याव होना दोननायखौ जोङो फरायनानै बा नायनानै जों गाव हारसिं थांनो हाया जायो सोलोंथाइ नाथाय सासे सोलोंथाइ गोनां सुबुङा बै बेनारखौ नायालासिनो जोङो जि पए आथिखालाव ए आइ नि जेरै मेप होनानै बा जिएस नि गेजेरजों जोङो बैनि दारैनो बै जायगासिम थिनाय मोनै थावनिसिम थांनो हानायखाय अब्ला थाङा सोनाय बायदिनो जेनेबा आथिखाल मुगायाव जोंनि जोंनि एरिया बा जोंनि जायगाथिंहा गोबां माने फरायनाय बा सोलोंथाइ लानाय सुबुंफोरखौ नुनो मोनसै सोलोंथाइ गैयि सुबुं माने जोबोर खम नुनो मोनसै अब्ला जों आथिखाल मुगायावहा गोबां सुबुङानो सोलोंथाइनि बेसेनखौ मोनथिबाय बा बुजिबाय होननानै जोङो साननानै लानो हायो आरो जोंनि गेजेराव गोां खामानिफोरानो बा अफिसनिानो जा सफ्रबो जिउ खुंनायाव जोंनो रोंगौथि बा सोलों थाइखौ जोंनो गोनां सोलोंथाइ गैयाबा जेनेबा नों बा आं जेनेबा जिउ खुंनो गोब्राब जायो मानो होन होनबा जोङो मोनसे बेसे जों बै द मावा-बेसाद खौ फरायनानै बा नायनानै लाबोनो गोनां जायो। अब्ला जोंनो जोङो उम सासे सोलोंथाइ गैयि सुबुङा अबेबा गला-दखानफोराव थाङोब्ला बै मुवा-बेसादनि मुंखौ लानानै बिनो रोङा
औ नंगौ
बा फरायनानै बिनो रोङा। अ ब्ला जों जोङो ओ नुनो मोनो जेनेबा सोलोंथाइ गैयाबा मा जेंना जायो जोंनि जिउ खुंनायाव। अब्ला जोंनि जिउआव सोलोंथाइआ जोबोर गोनां बैफोर फारागखौ नायनानै जोङो आथिखालाव आथिखालनि गथ' ग'थायफोरखौ माने ओ गोरोंनिफ्राय गोरोंसि खालामनो थाखाय जों उन्दैनिफ्रायनो प्रि नार्जारिनिफ्रायनो बाइजोनियाव आथिखालाव जेनेबा अंगनबादियावनो जेनेबा जोङो थाम बोसोरनिफ्रायनो ओ‌ फोरोंथाइ फोरोंथाइ लानायखौ नुनो